हेल।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथां। खौ फन हरनायनि। जाहो जाबाय आं नोंथांजों बिदिनो मोनसे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जेनेबा नोंथांनिमोननि न'खराव एबा नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा अनला खारै एबा सबायाइखौ ओ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। ओ। अनला खारैखौथ' जोङो ओ गोबां। बेसादजोंनो जानाय। जेरै औवा मेवाइ। आ दाउ बेे। दर। आलुजोंबो जानो हायो नोङा। होमबा नोंथां। आं नोंथांनो अनला खारैनि। सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनोसै होमबा नों। थां ना मा होनो औ बिदिब्ला। अनला खारैखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगोन अन गुन्दै। अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनिफ्राय। ओ खालामनाय जायो आरो नों। थां माइरंखौ उननानै। हाय औ बे माइरंखौ। जोङो जाय माइरंखौबा अन गुन्दै खालामगोन बेखौ खौ जोङो दैयावहाय दसे सोमनानै दोननाय। जायो आरो। मानो होलोम होनोब्ला जोङो अन गुन्दै देनो थाखाय जोङो माइरंङा एसे रुइनांगोन नालाय। बेनि थाखाय जोङो बे बेखौ दसे सम सोमनानै दोनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो बे खौ दसे सोमनानै दोनखांनानैहाय। ओ सुस्र'नानै दसे दै खौ रान होननानै ओ उलार बा गाय हेन उलार गायहेन नङाबा दिंखियाव जोङो देनाय जायो आरो ओ आथिखालावथ' जोङो उलार गायोनाव देनाय बारा नुनो मोनो मोनला मानो होनबा जों ग्राइडार मिक्साराव उनो नालाय बिनि थाखाय औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै देना गेब्लेेजासे देना लानानै बा गेब्लेेजासे से उनना लानानै जोङो ओ बेयाव अनला ओं ख्रियावहाय ओ बेदरफोर होबोला जोङो बेदर फोरखौ ओ हाथायनि फाय बायना लाबोनानै बा जोंङो ओ न फोरावनो दाउफोर दंङ दाउफोरखौ बुथारनानैहाय मोजाङै ओ सावनानै गोदानानै लाग्रोनानै मोजाङै सु स्रुनानै लानाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोंङो बे खौ मोजाङै सुस्र'नानै लाखांनानैहाय ओ जोङो बेदरखौ एवफ्रामनाय जायो आरो थाव गुबै होनानै ओ पियास होनानै जोङो फ्रामनानै लानाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ एवफ्रामखांनानै बे एवफ्राम खांनानै बेखौ खांनानै दोन्थ'नाय जायो बेदरखौ दा बेहायनो बे एवफ्रामनायावनो जोङो सारायावनो दै होनानै जोो दैखौ मोजाङै गोदौ होनाय जायो आरो
औ नांगौ
बेनिफ्राय जोङो दैखौ मोजाङै गोदौ होनोनानै जोङो बेवहाय अनला जायखौ अनखौ देनायखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो। ओ बेखौ दैखौ गोदौ होनोनायनि जाहोनानो जाहैबाय अनलाखौ जोङो अन गुन दख हाय दैख गोदौयावनो होबाथाय बियो गथा खागोन नालाय लाद्रा लाद्रा बेनि थाखाय जों गोदौनायाव होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बे उन गुन्दै होनाय टाइमावहाय जोङो
खोस्लिजोंहाय बे अन गुन्दै होनाय टाइमावनो जों एसे एरै एरै होयो आरो मानो होनब्ला जाहाथ सि सिङाव बे लाद्रा खानानै गथा गथा जाया। उन गुन्दैय हाय बेनि थाखाय औ बेनि उनाव जोङो खारै होनाय जायो आरो अनला खारै संनायथ' खारैआ मेन जाहै बाय बिनि थाखाय जों खारैखौ होबाय होनानै जोङो नांगौ बिबांनि होनानै जोङो बेवहाय एवफ्रामना लानाय बेदरखौबो होखानाय जायो आरो। खारै होखांनानै औ बेनि फ्राय जोङो ओ बे खौहाय मोजाङै ओ ओंख्रिखौहाय दैखौ रान होनानै बेवहा बेवहाय जों गंगार धुन्दिया फोरबो होजानायजो होयो आरो होना ओमफाय जोङो संख्रिफोरखौ नांदो नाङाखै खांनानै ओ साखिनानै जोङो खांनाय जायो। ओंख्रि खौ बेनि उनावहाय सबायजों सामु सबायजों सामुनि बागैनो आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ सबायजों सामु ओंख्रि संनो थाखा जोंनो नांगोन ओ सामु जोङो सामुखौहाय ओ न सेरनिनो फुख्रिबा दैमायावहाय खननानै बो मोननाय जायो आरो हाथायफोरनिफ्रायबो बायनानैबो मोननाय जायो जोङो बे साम खौहाय नआव लाना फैनानैहाय ओ सामुआथ हाब्रुआवसो थायो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजाङै ओ साननै बा सानथाम दै सोलाय सोलायै सोमनानै दोननाय जायो जाहाथ दे बे ओ बेयाव थानाय हाब्रु बा हा बेफोरो मोजाङै खारो बेनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बिनि थाकोनखौ सायनाय जायो आरो सामुनि दाखोन खौ बेनिफ्राय जोङो ओ खायनानै बेनि लानजायखौहाय ओ उननि बाहागोखौहाय दाननाय जायो आरो दानसनाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ दानसनानै ओ मोजाङै हुनानै सुनाय जायो आरो। बिनि उनाव जों मोजाङै बे खौ होनानै सुखांनानैहाय ओ सबाइखौहाय सबाइआ गथाब्ला बेखौ एवदब ना लानानै जोङो उननानै ला नाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बे सबाय खौबो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो मानो होन होमबा बेयाव थानाय बिगुरफोरा मोजाङै खारो बिनि थाखाय। बिनिफ्राय जोङो औ साम' खौ मोजाङै ओ एवफ्रामना लानानै बे सबाय सोमना दोननायखौबो ओ सुनानै जोङो ओ संनाय जायो आरो सबायखौ जोङो रु रुनानै लानाय जायो साम' खौथ' एवफ्रामनानै दोनखाबाय नालाय बिनि फ्राय जोङो बे सबाय खौबो मोजाङै खारै होनानै रुग्रोनानै लानाय जायो आरो। बिनि उनव बियो रुइब्लाथाय जोङो बेयाव सागं सानानै होनाय जायो आरो। सागं सानानै होनानै जोङो बे एवफ्रामना लानाय साम'खौ होनाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो बेवहाय नांगौ बायदि खारैखौ साखिनानै बा संख्रै बिनि उनाव गोबां मस्ला मस्लि फानलौ सामब्राम गुफुरज जिरा मस ला गरम मसला जाब्रां बेफोरखौबो जोङो देनानै होनाय जायो आरो न थां जाहाथे बे ओं ख्रैया ओ गोथावसिन जायो। बिनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो बे ओंख्रियावबोहाय ओ गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होनानै जोङो संख्रि साखिनानै बा ओंख्रिया गथा जायो अब्ला जोङो खांना माने दोननाय जायो आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ अनला खारैजों दाउ बास साम'जों सबाय बेखौ माबायदि सङो नोंथाङा आंनो फोर फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि जेनेबा गामि एबा जोंनि नखराव अनला हारिखौ बिब्दिनो संनाय जायो नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनो गिबियाव जायाबा ओ अनला खारैदेनो थाखाय जोङो माइरंखौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां जेनेबा माइरंखौ बिबदिनो बारा बुरजाबो नङा ए एसे खम बिबांनि लानानै जों बेखौ ओ एसे सुस्र'नानै जों ओ बिदिनो मोन बिदि माबा मोनसे आइजेंआव जोङो दै एसे होननानै जों सोमना दोनो जेब्ला बे मायरंआ एसे एसे रुयो जों बिखौ ओ बोखांनानै जेनेबा एसे सुनानै एसे लामा दैया सरनायनि थाखाय राननायनि थाखाय बिब्दिनो जों बेखौ दिंखि नङाबा न'आव थानाय बिदिनो थबसि बिदिनो मिसिं जेनेबा मिसिंफोराव देयो आरो नोंथां ओ बिदिनो बुङोदि जेनेबा दिंखिफोराव ओ देनाया जो बांसिन गोथाव जायो होनना बुङो आरो मानसिफोरा बिबदिनो देख थांनानै जों जेब्ला संनो थाखाय जों बे ओ सारायाव गबियावनो दै होग्रानै बे दैखौ जोङो फुदुंना लाग्रोयो गोदौनो होग्रोयो नङा होमबा नोंथां
औ
जेब्ला बे ओ देना दोननाय अन गुन्दै बेखौ जोङो बिदिनो सारस्रो सास्रो होयो मानोना जों खेबसे लागैनो जेनेबा ज' लुनानै होयोब्ला बे मैगङा जेन'बा बे ओ जेनेबा लददा लददा जायो आरो नोंथां इनिखायनो सास्रि सास्रि होयो ओ बिब्दिनो ओ बेयावबो गोबां ओ जेनेबा अनला खारिखौ नाजोंबो संजायो दाउ बेदरजोंबो संजायो बिब्दिनो बे ओ एव एवफ्रामना दोन एवफ्रामना लाग्रोनांगौ बेदरफोरखौ नङा होमबा बे एवफ्रामना दोननाय ए बेदरखौ जेब्ला अनला खारियाव अनला खारिया गोदौवो खारै होखांनायनि उनाव जेब्ला ओ उम एवफ्रां ओ मैगंआ गोदौवो जों बेखौ एवफ्रांना दोननाय बेदरखौ होयो आरो नोंथां जों अनला खारिखौथ' जों बारा लाव लाव जाया नङा होनबा नों जों एसे गथ थाजायो औ बेयाव होनो गोनां जा बिदिनो ओ मस्लाफोर होयोब्ला सोरबा सोरबि गुबुन गुबुन रोखोम रोखोम जायो नङा होमबा नोंथां फालौफोर होनाय होनो दोङोबा जों बेफोरखौ होनानै खारैफोरा नांगोना नाङा जों साखिनानै जों बेखौ अनला ओंख्रिखौ संना जानाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो गोबां ओ गोबां मैगंफोरफोरखौबो जाजायो जेरै आलुजोंबो जाजायो बेदर गैयाब्ला बिब्दिनो जोङो औवा गाजा दाथ' औवा गाजा दोङो नालाय औवा गाजाजोंबो जायो आरो बे नो हाथ' मुलाखुथिखौ मिथिगौ खोमा बेजोंबो जायो औ बिब्दिनो जोङो बासिगि बार बि बेबायदि जायो आरो अनला ओ फाख्रि जानाय नोंथाङा खोनादोंना
औ नंगौ खोनादों औ बे अनला फाख्रिखौहाय जोङो आघोन फुजा होबाथाय बांसिन जानाय खोनायो आरो औ
फाख्रियाव जेनेबा बिनो जोङो बिदि लाइफोर ओंखारनाय दिनावबो जों बे लाइ गोरलैफोरजोंबो संनानै जायो बिदि अनला फाख्रि जानाय बेबायदिनो ओ जोंनिया बिदिनो ओ बे माइरं गोरलैनि फुजा होनाय आघोन नांखोआव बे अनला ओंख्रिखौ जोङो जेनबा दाउ बेदर संनाय नेमा जोंनिया दङ आरो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंनिया मोनसे फोरबोआवबो बिदि नेमा दोङो जायखौ जोङो बे बर'नि जेनेबा हाबा जायखौ जों हाथा खुरनाय बुङो बेयावबो जोङो अनला खारदैया जोंनो गोनांथार दा बेखौ जोङो जा खैना गोदान एबा हिनजाव गोदान ला नायखौ जोङो बेनो अनला ओंख्रि संनो होनाय जायो दाउ बेदरजों बिनिफ्राय संनो होखांनायनि उनाव जोंनि गामिनि जा रायजो राजा बिसोरनो जेनेबा संनानै जाहोनांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननियावबो बिदि नेम दङ जेनेबा बिदि माइरं गोरलैनि फुजा होनाय आरो ओ हाथा खुरनायफोराव होनायफोरखौ बुंदों होनायफोरखौफोरा
औ माइरं गोरलैआव आघोन मांखोवहाय जोंहा माइरं गोरलै बावो ना। ना लाय बेहाय जों अनला फाख्रि संना जानाय जायो आरो। बेवहाय गोबाङानो। ओ ना बेदर होया लाबासिनो जायो आरो। गोबाङानो। दाउ बेदर होनानै। जानायखौबो जोङो। खोनानो मोनो आरो। बा नुनो मोनो। औ बेनिफ्राय। ओ हाबायावहाय जेब्ला हाबा हाबाखौ होखाङो होखांनानै हाबानि हरावहाय हाथा खुरनाय। बे हाथा खुरनायावबो जोंना अनला खारै ओंख्रि ओ खैना गोदानाहाय। संनानै जा नेमखान्थि दङ आरो।
औ-औ।
औ बिनिफ्राय नोंथाङाथ' दानि बावै होनलांदोंमोन जे मुला मुला खुथिजोंबो जायो होननानै। बे मुला खुथिखौहाय। मुलाखौ हानानै फोराननानै बानायोना नोंथां।
औ नंगौ। जाय मुलाया जेनेबा एसे बोराय। जेनेबा बोराय बिदि जायो। बेखौ हानानै जोङो सान्दुंआव लामना दोनो बिदिनो जेब्ला रानोब्ला जों बेखौ अनला खारै जों जायो आरो नोंथां।
औ अनला खारैनि अनगा गुबुन मैगं। थाइगंदोबो जोंबो जाजायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे बर'नि ओंख्रि बेनि बागै बे सावरायलायनायखौ जों बे खिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथांदों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'सै। दे